नोंथाङ खोनादोंना औ नोंथाङ खोनादोंना?
औ खोनादों दे।
औ नोंथांखौ फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय आं नोंथांजों मोननैसो आयदानि बागै सावरायनो हरदोंमोन नोंथां।
औ सावरायजागोन नोंथां।
औ बिदिब्ला ओ नोंथांमोननि गामि एबा ओनसोलाव फाथो आबादखौ माबायदि मावो एबा फाथो आबाद खौ मा ओ मारै ओ संना जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
औ
ओ जोङो जोंनि गामि एबा ओनसोलफोरावहाय जोङो फाथो आबादखौ गोबां मावनायखौ जों नुनो मोनो नख न'खर न'खर जोङो बेखौहाय बे गोथां मैगंखौहाय जोङो जायोब्ला जों देहाखौ जोबोर थाजिम मोनो एबा गोजोननाय मोनो होननानै जोंनि सुबुं फोरा बुङो नङा होनोमबा नोंथां औ बिदिनो जोङो बे फाथो आबादखौहाय जोङो न'खर न'खर बेफोर खौ फालांगियारि खालामनो फाननो थाखाय नङाब्लाबो न'आव जानो थाखायब्लाबो जों इसेब्लाबो जोङो गायनानै लानाय खौ जों नुनो मोनो आरो।
औ
ओ बिदिनो ओ बे फाथो आबादखौहाय खायफा सुबुं फोराहाय गोबां बिबांनि फोनायखौ जों नुनो मोनो गोबां बिबांनि गायनानैहाय बेखौ ओ बेनि फालांगियारि खालामनायखौ नुनो मोनो आरो खायफा न'खरा ओमाय एसे एसेल' न'आव जानो थाखायल' फोन गायनानै लानायखौ नुनो मोनो आरो ओ बिदिनो जोङो बे फा थोनि आबादखौ मावोब्लाबो जोंहा गोबां मुलाम्फा मोननो हायो
औ
औ जेरै जोङो बे फाथो आबादखौ मावना नानै जों ओ बेख खौहाय जोङो गिबियावनो जों बेखौ गायनोब्ला जोंनो हा नां गोन नङा होमा औ जोङो बेखौहाय ओ‌ हाखौ जोङो गिबियावनो एवग्रोनानै जों लाग्रोनांगोन बेनि उना एवनानै जोङो बेखौ एवनानै लाखां खांनायनि उनावसो जों फाथोखौ फोनाय जायो ओ बेयो जे जेब्ला देरनानै फाथोआ देरोब्ला जोङो बेखौ गिबियाव ओ बिनि बिजौखौहाय बिलाइ बेखौ जोङो ओ खाग्रोनानै जोङो जाग्रोनाय जायो। बेनि उनावसो बेयो एसे एसे राबाय थायोब्ला जोङो बेखौहाय फुनानै जोङो फुनानै जानाय जायो आरो आरो खायफायाहाय बेखौ ओ फालांगियारि खालामग्राफोराहाय बेखौहाय खालामनानैहाय हाथाय बाजारफोराव फानहैनायखौ जों नुनो मोनो आरो। आरो बेबादिनो ओ खायफायाहाय बेखौ बेखौ गोबाव समसिम दोननानैहाय बेखौ बिफां गेदेर जाजासिम दोननानै बेखौ जेब्ला देरो अब्लाहाय न'आव लाना फैनानैहाय बेनि बिलाइफोरखौ बुस्रिनानै बेखौ बिलाइ बेखौ जोङो संग्राय बायदिफोराव ओ जयै दोन्नानै बेखौ सान्दुुङाव फोरानना बेखौ नारजि मैगं खालामनाय जा जों नुनो मोनो आरो जोंनि बर'फोरखौहाय बिदिनो बियो फाथोनिफ्राय नारजिनि महराव लायो जों बियो जेब्ला गोरान जायो अब्ला जों बेखौ नारजि मुङैहाय नारजि मुङै मिथिनाय जायो आरो जोङो बे नारजिखौहाय जोङो गोबां रोखोमनि जोङो संनानै जानाय नुनो मोनो नङा नङा होमबा नोंथां औ बेखौ। जेब्ला जोङो बे फाथो गोथां समावबो जोङो बेखौहाय गोबां रोखोमनि संनानै जायो एवनानै बिदिनो जेब्ला जों बे फाथो मैगंखौहाय नारजि जायो अब्ला जोङो बेखौबो गोबां रोखोमनि संनानै जायो आरो। जोङो बेखौ गाहायै जोंनि बर'फोरा बांसिनै अमा बेदरजों संनानै जानाय जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां।? नारजि जजों अमा बेदरावथ' जोंनि बर'फोरनि मोनसे दोरोङारि ओंख्रि आरो। जोंबो मोजां मोनजानाय मोनसे खहाबथाव ओंख्रि नङा होमबा नोंथां औ बिदिनो जों ङ बे नार्जि अमा बेदर एबा नारजि ओंख्रिखौहाय जों जोङो न'खर न'खर संनानै जानायल' नङा जोङो बेखौ बर'नि फोरबो खन्थाइफोरावबो जोङो बाहायनाय जायो जेरै जोङो नखराव सोरबाफोर रुंसारि जालाङोब्ला बिसोरनि दाहा हेगारनाय बायदि। फोरावहाय जोङो बे नारजि ओंख्रिखौ बाहायनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा औ? बिदिनो जोङो बे नारजिजों अमा बेदर बजों संनानै जायो आरो जोङो बेखौहाय सयाबिन बायदिफोरजोंबो जों संनानै जानायखौ नुनो मोनो आरो। आरो नारजिजों जोङो बेखौ सङाबालासिनो नारजिखौ जोङो गिबियाव सोमना दोनग्रोनानै बेखौ मोजां सुनानै जोङो बेखौ ना गोरान बायदिफोरजोंबो जोङो सिफ्लेनानै जोङो जानायखौ नु नुनो मोनो आरो नङा होमबा। बिदिनो गुबुन गुबुन रोखोमै जोङो बेखौहाय ओंख्रिफोर संनानै जायो गुबुन गुबुन आदबै आरो बेयो जोंखौ फालांगियारि खालामनाय आरो आरो रां खामायनायावबो गोबां मदद होयो आरो नोंथाङाबो बे फाथो आबादनि सोमोन्दै जा मिथिगौ एसे फोरमायनानै होदो।
औ औ बिदिनो फाथो आबाद बुङलाथ' फाथो आबाद माबानि थाखायथ' जों गियावनो जोंनो फाथोनि जेनेबा बेगर नांग्रोोन नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ।
औ फाथो बेगरखौ जों खायफैाया हाथायबा जोंनि बायानाबो आरो खायफाया बे गोदो फाथो आबाद मावनायनि बे बेगरखौनो दोनो आरो नोंथां फोनो थाखाय फाथो हाब न न थाखायथ' जों गिबियावनो दुब्लिबाोथारखौ मोजाङै हवग्रोनांग नङा होमबा नोंथां। औ थिग बेबायदिनो जोङो एवखांनानै जों बे फाथो आबादखौ ओ फोनो थाखाय सानस्रि सास्रि फोयो नङा होमबा?
औ नंगौ।
औ जों थिग बिदिनो उम फाथो आबादा ओ जेब्ला रज'यो अब्ला बेखौ जोङो बे फुनानैबो हाथायाव मुथा बुथा खालामनानै। फानहैयो आरो नोंथां माने फाथो आबादखौ। आ जेराव गुबुं जायोब्ला बे गुबुं जानायखौ फुनानैबो जों मुथा मुथानो हाथाय एबा बाजाराव फानहैयो आरो थिग बेबायदिनो ओ जों न'फोराव ओ जानो जानोबो जोङो लानानै फैयो बिदिनो फाथाफोरखौ मा माबाजों जायो अब्लाथ' जों बिदिनो फाथोखौ बिदिनो फाथो गोजा एवना जायो नङा होमबा नोंथां। बिदिनो खायफाया आलुबो होयो आरो खायफाया बे फाथो। बे खांख्राइफोरजोंबा एवना जानायखौ नुदों आरो नोंथां ओ खायफा आरो बिदिनो मैद्रुफोरबायदिबो संना जानायखौ आं नुदों।
औ नंगौ।
औ जेब्ला फाथो आबादा जोंनिया ओ एसे जौ अब्लानिया जों बेखौ हाथाय बाजाराव फानहैयो। ओमफ्राय जेब्ला फाथो आबादा रायो एबा बोरायहां जायो अब्लाना जों बे फाथोखौ जोङो माने ओ खानानै लाब नानै जों बिदिनो न'फोराव बिदिनो बै लांगा दख'ना बोराइफोराव बांसिन आं फोराननायखौ नुयो आरो नोंथां।
औ नंगौ।
बिदिनो फाथोखौ बे लांगा दख'ना ओ बोराइयाव जेनेबा फोरानो जेब्ला फोराननानै जि बे रानो अब्लाना जों बेखौ नारजि मुं होयो नङा होमबा?
औ।
औ। ओ थिग बेबायदिनो बे फाथो आबादनि बिफांखौ जों फुनानैबो बिदिनो बेखौ ओ मुथा मुथा खानाय जोङो दंग' एबा हाख'राव सोमना दोननायखौ आं नुयो आरो नोंथां।
औ।
औ जेब्ला बे फाथोनि बे जे बे बिगुरा जेला सेवो अब्लाना बे फाथो बिगुरखौ जोङो माने ओ जिरनानै जों बिदिनो। ओइ बिदि ओ लांदां जायगा सान्दुं नांनाय जायगायाव जोङो दान्दा गायनानै माने इयाव लामो आरो नोंथां।
औ नंगौ।
जेब्लानानो बेखौ माने दिरुं हिसाबै बाहायो आरो।
औ औ।
ओ गोदोथ' आरो बिदिनो जोंनिया। मोब्लिबनि बिदि ओ राहा गैयामोन नङा होमबा नोंथां गोदो गोदाय औ दासो मोब्लिबनि राहा जाबाय गोदोथ' मोब्लिबनि राहा गैयियाव बे साथियाव थाव सोनानै जों बेखौ ओ फाथोनि जों बेखौ ओ दिरुंखौ जों सुनानै जों माने अर सुयोमोन आरो साथिफोराव
औ।
अ। ओ थिग बेबायदिनो जोंनिया बे फाथो ओ जा बे नारजि बेखौबो जोङो। अमा बेदरजोंनो बांसिन संना जायो नङा होमबा नोंथां अमा बेदरजों आरो अमा बिबुजों आरो खायफाया बे नारजि गोरानखौ बिदिनो ओ माबानानै माबानानै। माबानानै बिदिनो ओ गुन्दै खालामामजोबनानै खायफाया बिदिनो नाफोर गोरानफोरजोंबो। ना गोथांफोरजोंबो रुदुबना जानायखौ आं नुदों आरो।
औ नंग।
ओ बिदिनो जोंनिया नारजिखौथ' जोंनिया बिदिनो बर' हारिनि। जेनेबा मोनसे फोरबो फालियो नङा होमबा नोंथां बेयोनो मोनसे नेमखा। जों बिदिनो जोंनि न'खरफोरााव रुंसारि जायोब्ला बेखौ जोङो बिदिनो दाहा गारनायाव जों बिदिनो बिदिनो नार्जि अरगारनाय बिदियावबो जों गोदोनिफ्रायनो बाहायबोदों नङा होमबा नोंथां
औ औ
औ थिग बेबायदिनो बिदि आरो बिदिनो जोंनिया बे रायजोफोरखौ जाहोनाय एबा आलासिफोरखौ जाहोनायावबो जों बिदिनो। नार्जिजों अमा बेदर संनानै माने जाहोयो आरो नोंथां रायजो एबा आलासिफोरखौ।
औ।
बिदिनो जोंनिया जाय न'खराव रुंसारि जादों बे न'खरनि रुंसेारि जानाय सुबुंखौ जों जेनेबा जा जों सावनो थाङो नङा होमा नोंथां बे सावखांनानै जेनेबा न'आव फैफिनब्लाबो जोङनि लामायाव बिदिनो दै बालथिंसे एबा लाइजौ लाइजांसे अन्थाइ थरनै आरो जिगां मुथासे ओमफफ्राय बिदिनो नारजि दायनेस लानानै जोङो लामायाव दोनहोयो नङा होमबा नोंथां
आ नंगौ
औ थिग बेबायदिनो जेब्ला बे खावनाय मानसिया न'आव फैयो अबब्लानिया बेखौ जोङो बिदिनो नार्जिखौ बिदिनो जोङो बिदिनो नारजि जों बिदि बे जिगा मुथाजों सावगारनानै ओमफ्राय बे दै बाथिजों जों लुस्रनानै अब्लासो जोङो न'आव हाबनो होयो आरो माने जोंनिया बिदि नेमा गोदोनिफ्रायनो दोनखायो आरो नोंथां आरो जों बिदिनो फोरबोआव जोंनिया बिदि दाहा गारनाय फोरबोआव जों नारजि होनो थाखायबो जोंनियाथ' एसेबां बुरजा नारजिया न'आव थाया नङा होमबा नोंथां खायफानि न'आव औ थिग बेबायदिनो जों बेखौ माने जोंनि गामियाव थांनानै जोङो एसे एसे खांनानै माने लाना फैयो आरो दाहा गारनायनि खानसे सिगां
औ
औ थिग बेदिनो दा गारनायनि हानसे सिगां लाना फैनानै जोङो बेनि अख नायै जोंनियाथ' बे फुङावनो रायजोनि मानसिफोरखौ जोंनिया बिदिनो मैगंफोर हानो लिङो नङा होनोमबान नोंथां औ बे मैगंफोर हानो होनाय आइजो जेनेबा रायजोफोरनो माने फुङावनो बे नारजिदों ओमफ्राय ना खर'फोरखौ जोङो सिफ्लिनानै माने बेखौ गासैनिबो नारजि अरगारनो होनाय नेमा जोंनिया गोदोनिफ्रायनो दोङो आरो नोंथां बिदि नजि हरगानायनि मुङा बिदिनो जोंनिया जा थैनाय जेनेबा रुंसारि बिदि सुबुंफोरनिफ्राय माने सोमोन्दो एंगारलायनाय नेम होननानै माने गोबानो जों मे गोदोनिफ्रायनो फालिबोबाय थादों आरो नोंथां
औ औ नंगौ
औ नारजिया बेनि थाखायनो जोंनि बर' हारिनि थाखाय बिदिनो मोनसे एंगार जाथावि मोनसे दोरोङारि ओंख्रि होनना बुंजायो आरो नोंथां
औ
औ बिदिब्ला नोंथां जोंना समावाबो जाना फैबाय नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
औ नोंथांजों फाथो आाबानि बागै सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां
औ
औ दे बिदिब्ला नोंथां
औ दे